हेल औ खोनादों औ औ खोनादों।
दायो होनबा जोङो बरफोरनि दानाय लुनायनि सोमोन्दै।
औ औ रायज्लायजायो।
औ। बेबादिनो बर'फोरा जि दानायावहाय मा मा आगजु बाहायो आरो माबे जिखौहाय माबायदि माबायदि दानाय जायो। बेखौहाय जों मिथिनाय मिथिनायखिनिखौहाय एसे सावरायलायनोसै आरो आं मिथियैखौ नों मिथिखोदोंबो जानो हानाय ना। आरो नों मिथियिखौ आं मिथियोबो। जानो हानाय आं। बेखौनो सावरायनोसै आरो औ।
ओरैनोथ जि औ। दे बुंलाय।
दे नों बुंगोरदो।
ओरैनो। थ जि दानायाव औ आगजु नांगौ होनोब्ला आं मिथिनायखौल बुंलांसै आङो गिबियावनो जोंनो सालखुन्था नांगोन
औ।
आरो बेजों लोगोसे खिलाबारि ना मा होनो बेखौबो नांगोन औ। उजिना बारि होननाय मोनसे दं ना बेखौबो नांगोन औ आरो। बैदांगि बेखौबो नांगोन। आरो बैदांगिखौनो बैदांगि बारले बारो औ ओ जोंनिथिं बैदांगि होननानै बुङोलाय आरो।
औ औ
बेनि अनगायै गनसि नांगौ जायो जोंनो आरोबाव औ खुन्दुंखौ थुनो थाखाय जेनथोर नांगौ आरो बै खुन्दुं खौ थोननानै दोननो थाखाय मुस्रा नांगौ आरो औ नो नांगौ जोंनो बेनि अनगायै हासुं नांगौ।
औ
बेनि अनगायै औ गरखा गराय औ बा खेल। ना मा होनो? बेफोर औ बेफोर खौल मिनथियो आरो आङो दा।
बै गराय ना मा होननाया माबा मा बुस्थु बेलाय?
गराया ना? बै दालाय जोङो माखुखौ हमनानै बोयोना बेयावहाय मोनसे फिसा थादेरोना बेखौ होननानै बुङो आरो
हमग्राया आरो ना?
औ औ बेखौ होननानै बुङो।
खौ गराय होनो।
औ औ।
जिबो बांद्राय दानो रोङा नालाय दानो रोङा माने आंथ दाफेरखायाखैनो आइ आब दानायखौ ओ इदिखौ नुफेरदों आरो आं दा मिथिनाया औ। गान्दै ओमफाय गान्दैनि दुरुं नांगौ। फुल नांगौ जेनेबा नो नो हासुं गनसा रासो आरो नो खायनो था फाय जोंना खायथाबो नांगौ
औ नंगौथा थारैनो बावदोंमोन आं बेखौ।
अ रासोआव सोनाने रा
औ औ सोयो आं रासोआव।
साल दुरुं साल माग
औ
मुस्रा खिला बेै गरखा गदांगि दहाय नों होननाया
औ नोंगौ
गरखा खुन्थि दाङा नाथा दाङा नाथायावबो खुन्दुं थुुनोना दालाय
औ नोंगौ दाङा नाथा औ
दाङा ना
औ सोरखि बायदि औ
जेन्थोर थाव ख्रि
औ
बेफोरखौनो मिथियो आरो आङो गासिखौ मिथिजोबा
औ जिबो दाया नालाय जोङो बेखायनो नो गासिखौबो मिथिजोबा आरो
दा बासो
औ औ दाबासो मिथियो जोङो ओम दानायनि गेजेरजोंसो गासिखौबो मिथिजो खामानि मावब्लासो
औ प्रेक्टिकेलि मावनो मोन बा साबसिन मिथियो आरो गासिबो बुस्थु
औ नंगौ औ औ जोंथ ओरैनो नुनाय आरो खोनानायलसो नालाय बिनिखायनो गासैखौबो मिन्थिजोबा आरो जे मा मा आगजु बाहायनाय जाबावो
दा नोंथांमोननि औ
बेखौलाय
दे नों बुंग्रोदो गिबियाव
औ गोदो गोदायनि समफोराव हाय ओ जि दाना दिहुन नांगौआ जोबोद माने खस्थ मोन ना औ आथिखालावहाय माने खम समनि गेजेरावनो माने गोरलैयावनो गोबां जि दानो हानायबो जाहैबाय आरो
औ नंगौ
बेबायदियावहाय ओ गोदो माबायदि माबायदियैहाय
औ
खौ जानाय जायोमोन बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा
बेखौ फोरमायनोसै दा गोदोनि समावथ जोंनि बर' आइजो फोरा गावसो सोरनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय गोबां रं बिरंनि जि दाबोयोमोन आरो जेरै खुन्दुंखौबो गावसोरनो बान नायनानै लायोमोन जेरै एम्फौ इन्दि एम्फौ फिसि नानै बै एम्फौनिफ्राय मोननाय फिथ थोबखौ बा एम्फौखौ जाखा खांनानै बे फिथोबखौ बिसोरो दैगो-दैयाव रुनानै बा दैयाव रुनानै जेब्ला फिथ थोबा गुरै जायो अब्ला बै फिथोबनिफ्रायनो जि ओंखारनाय खुन्दुं बेखौ बिसोरो गनसायाव थुननानै लाग्रोयो आरो । बा बेखौनो थावख्रि लुनाय होननानै बुंनाय जायो । दा बेबायदिनो बिसोरो गुबुन गुबुन गाब गाहोनोब्ला गुबुन गुबुन मिथिंगानिफ्राय मोननाय फिथाइ जेरै मैफ्राय बा बेनि अनगायैबो गुबुन गाब गोनां फिथाइफोरखौ बिसोरो होनानै गाब गाहोयोमोन आरो दा बेबायदिनो बिसोरो इन्दिनि जोमग्रा सि बा दखना बा औ बेबायदिनो गुबुन गुबुन जिफोर दायोमोन आरो । आं खोनानाय बायदि ब्ला आरो जोंथ गोदोनि समनिखौ नुजोबासै नालाय आबै आबौ मोननि खुगानिफ्रायसो खोनादों ।
औ। सोहोराव गोबां खम जालांबाय नालाय बांद्राय नुलाना ओं खोनादों ।
आथिखालाव मुगायाबो जौ-जौगानायजों लोगोसे बेफोरबायदि आख आखाइजों दानाय लुनायखौ गोबाङानो खमायलांनायखौ नुनो मोनसै आरो मानो होनो ब्ला आथिखालाव मेसिनजों सो दासै बेफोरबायदि जि गाननाय जोमनायफोरखौ । बा जोंहा माखासे समनि आंखालाव जोङो जिखौ दानो हानाय जानाय फैला आरो । थामहिनबा बयनिबो नखराव जे गासैबो सुबुंफोरा मोनफा मोनफा मावनांगौ बिबान थायो नालाय दा बेफोर सम एबा थासारिजों खार थफानानै सुबुंफोरा बेबायदि जि दानाय लुनाय बेखौ खमायलांनो हमबाय आरो । मानो होनोब्ला जोङो हाथाय बाजारफोराव खम बेसेनावनो गोरलै समाव मा गोरलै समावनो जोङो बेखौ बायनानै लाबोनो हा-हायो आरो।
हायो आरो।
औ दा नोंथाङाबो एसे फोरमायदो दे नों मा मिथियो औ।
आथिखालावथ बेबायदि ओ गोबां बायदि रोखोमनि गाब गोनां खुन्दुं हाथाइसालियाव मोननो थांखायो। जोङो गावनि गोसो बायदि खुन्दुं बायनानै नों माखौ फसायदों बे बेखौनो लाबोनानै जोङो जि सोंनानै दानो हायो। बेवहाय माखासे आगरफोर एर खांनानै गाननो जोमनो हायो।
औ नोंगौ थारैनो।
सिगांनि समफोरावथ जोङो साल खुन्थाजोंनो जि दानानै दिहुनोमोन।
औ नोंगौ।
दा बेबायदियावहाय जोङो गावनि दोरोङारि आखाइजोंनो दानानै लुनानै बर' आइजोफोरा गानो जोमोमोन आरो।
औ नोंगौ।
औ आथिखालावथ दा बिगियाननि मुगा नालाय बिगियानजोंनो दिहुनजानाय माखासे मुवाफोर जन्थ्र पन्त्र बेफोरजोंनो जोङो दानाय लुनायबो जाबाय। गासैबो बिथिङावनो गोबां जौगाबाय। खम समनि गेजेर बेआवनो जोंना गोबांथा जि दिरुननो हायो। बिनिखायनो बांसिन बेफोरखौनो बाहायसै आरो। समनि आंखाल नालाय मानसिया बेखायनो माने खम समनि गेजेरावनो गोबां मुवा जिरादफोर बा गाननाय जोमनाय बेबायदि दिहुनना लासै आरो।
औ थारैनो नोंगौ।
आरो आथिखालावहाय जेनेबा मानसिनि अनजिमायाबो बांबोबाय नङा होमबा? सुबुं अनजिमाया जोंना बारा जाबोबाय। दा बेबायदियावहाय जोङो आखाइजों दानानै लुनानै गानोब्ला खम समनि गेजेराव गोबांथा बेबायदि दिहुननो हाया जायो।
औ नंगौ।
औ मानसिया बुरजा जानाय लोगो लोगोनो जोङो गासैबो मुवाखौनो बांसिन बां नांगौ जायो नालाय। जोङो मेसिननि हेफाजाब लानो गोनां जायो आरो आथिखालाव दा साननानै नायनो थाङोबा औ दा इस एसेल रां बाहायबानो जोङो गोरलैयावनो मोननो हायो नालाय हाथायफोरावबो दा नआवहाय बांसिन दां सनानै लुनानै गाननायखौ बारा नुनो थांबांलिया आरो।
औ नंगौ ।
खिन्थु अब्लाबो दासिमबो माने बेबायदि दानाय लुनाय आखाइजों दानायफ्रा जोबनानै थाङाखै नङा होमबा?
औ जोबनानै थाङाखै दासिमबो गंफा गंनै थामहिनबा मोनसे गामियाव नखरसेबाबो थानाय दानायखौ नुनो मोनो आरो थामहिनबा बेबायदि दानानैनो औ
औ आरो दायो आखाइजों दानायफोरा बांसिन बेसेन गोसा होननानै बुंजायोना?
औ नंगौ थारैनो आखाइजों जानाय जि जोमफोरा बांसिन बेसेन गोसा आरो मेचिनाव दानाय फोरथ ओरैनो गोबा गोबासो नालाय औ आखा औ गोबावबो जोरा।
आखाइजों दानाया जाहैबाय गावनो दांमोन दांमोन दानाय जायो नालाय।
औ नंगौ नंगौ।
बेनिखायनो बेसेन गोसाबो
औ।
आरो गोसो बायदि आगर एरनानै मानानै गाननो हानायबो जाहैबायना। मेसिनाव दानायखौथ जोङो
गोसो बायदि मोनला औ नंगौ ।
जुदि नआवनो थायोब्लालाय बेबायदिखौबो मेचिनावनो बायदि रोखोमनि आगर एरनानै गाननो जोमनो हायो आरो।
औ नंगौ।
औ।
बिदिनो होनोमबा गोबां मिथि मोनबाय नङा
औ नंगौ।
आंथ माखौबा माखौबा मिथियानोमोन बे गराइ होननायखौ आन्दाय
औ औ बेबायदिनो औ सावरायनायनि गेजेरजों मिथि थिबाय आरो जोङो ना।
अ उननि समफ्रावनो सावरायबावनोसैना
औ नंगौ दे।
जागोन दे अब्ला
औ दे औ।